औ खोनादों
खोनादों नोंथां
औ खोनादों ओं
ओं नोंथांङा दायो फ्रि दा नोंथां
फ्रि औ दे बुंबानो जाबाय दे मामोन
ओं आंङो फ्रिबालाय नोंङो फ्रिबालाय मोनसे खोथा सानैजों सावरायलायनोसै नामाथाय
औ दे सावरायनो हायो फ्रिखा बुंबानो जाबाय मायाव सावरायो
होम जिहेथु बे जोंनि ओम इनभाइरमेन्टाहाय बा जोंनि खाथि खालानि जायगायाव नुनो मोनोना जेनेबा बिराद लेथ्रा जाना दं दै जमा जाना थायो खालाय दैखौनखौ जायगायावनो गारलाबायो प्लास्टिक सासस्टिक थालाबायो बिराद पलिउसनबो गरमबो दंफां लाइफां बिराद खम माने सानफा सानफा माने गरमाबो बांलागासिनो बां बां बांबोगासिनो सिनो दं दंफां लाइफांङाबो खम जालांगासिनो दं
दानो होनबा बेखौ रावबो नायसननाय जायाखै नायो बुंङोल नाथाय मावफुंङाबो मानो होनबा दा जै नों नोंथांङा बुंङोना गारलाबायनाय ना ओ बेफोरावथ जालाबायबा बिदि लेथ्रा थासिगोन दै जमा थासिगोन बेफोरावहाय मा जायो माने थाम्फै बिदै दैनानै बिराद थाम्फै जाखांगोन एम्फौ एनला बेफोरजों आरो जोंनि नाथाय बेमार आजार जाखांनो बिराद माने सान्स थायो आरो।
औ औ।
उम उम आरो बेमार जाबाबो माने बिदिनि थाखायसो जोंनि मावफुंनाय लेथ्रा खालामो जोंनि जायगाफोरखौ ना? बुस्थुखौ मावनो रोंनांगौ माने मानसिया खालामनो रोंनांगौ डासबिन जो बयनिबो न'नि लामायाव नो होन नआवनो होन डासबिन
औ नांगौ नांगौ नांथारगौ। औ सावरायनो हासिगोन नोंथांङा आंजों। हेलौ।
औ। हेलौ।